औ खोनादोंना नोंथां? औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन।
नोंगौ।
औ बे आयदायानो जाहैबाय जेनेबा ओ माबा आरो मा होनो बेखौ समाजारि। हाबा ससियेल वार्क बा ससियेल वार्कार। बेनि बागै एसे मिथिनो लु लुबैदोंमोन अब्ला नोंथाङा एसे बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ समाजारि हाबा आरो ना।
औ।
जों समाजारि हाबा होनोब्लाथ' जोंहा गोबां समाजनि खामानि मावनांगौ दं। माने बे जों समाजारि हाबा मावनाय बा खामानि मावनाय होनोबा जों बेनि ओ मावनायनि जोंहा जेबो माने जों मोननांगौ जेबो साना आरोना जों माने गावनि खामानिखौ बा गावनि समखौ जों होनानै खामानि मावनायखौनो होनना बुंनो सानना लायो आरो। माने जों मावनायनि बिनिमआव जों रांखावरिफोर बेफोरबायदिखौ जेबो लाया आरोना जों ओरैनो माने ओ जों माने अन्नानै बा सुबुंफोरखौ समाजनि अननानै मावनाय बा गावनि हारिखौ अन्नानै मावनाय बा जोंनि हारि अनफावरिफोर बिदि सुबुं थायो नालाय। थ' बिथांमोना हारिनि खामानि मावनाय बा जोंनि समाजनि खामानि मावनाय आरो माने समाजखौ सुद्रांनायावहा जों जायफोर गाज्रि आ हुदाफोर दं समाजाव बा समाजाव जायफोर सुबुंफोरनि माने गोनांथि जानाय सुबुंफोर खौ हेफाजाब होनाय।
औ।
औ बेफोरनो आरो जोंनि समाजारि खामानिफ्रा हाबाफ्रा। बेनिफ्राय जों समाजारि हाबा मावनाय होनोबा जों आ माखासे सुबुंफ्रा गाव हारसिङैबो मावो गावबा गावनि आरो माखासेफ्रा फसंथानफोर दिहुननानै बा मोनफा मोननै आफादफोरनि दारायैबो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना समाज बिदिबायायदि समाजनि खामानिफोरखौ। दा बेबायदिनो माखासे सुबुं जेरै गावबा गाव गाव हारसिङै मावनाय सुबुंफोरबो दं। ओ बिथांमोना जेबो बिनि बिनिमायाव जेबो लाया बा बिथांमोना बेबादि सानाबो आरो लानो थाखाय। औ बिथांमोना जोबोद माने बिदि मावनायखौ जों नुनो मोनदों हमना ला मालाबा आं। नोंथांनाव बिदिन्थि हिसाबै होनो सानबाय आ सोरबा सासे सुबुङा आ बिथांहा माने देहानि एसे उसुबिदा जादों माने बा देहा फाहामसालियाव बिथाङा देहा फाहामथाय लागासिनो। थ' बेहाय बिथाङा हमना ला बिथांनो थैफोर नांगौ जादों आरो ना थै गैया आरो बिथांनावहा। अब्लानियाबो सासे सुबुङा गाव हारसिंनो थांनानै ओ जेबो फसंथाननि थाङालाबानो बा आफादनि बाराय दाराय थाङालाबानो बिथाङा गाव हारसिं थै होना फैनाय। बा रां रुफा इसे ओ होनानै इसे हेफाजाब होबोनाय। देहा फाहामथाय लानायावहा बेफोरबायदिबो गासैबो समाजनि खामानि बा समाजारि हाबा मावनाय। खौ जों होनजायो आरो बेबायदिनो साफा सानै माखासे सेंग्रा सि थ्राफोर ज' जानानै जोङो गामिफोरावहा जेरै जोंनि लाइमोनफोरनि ओ फसंथान बा बेबायदि क्लाबफोर दिहुननानै गामिनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावजायो आरो बेफोरनो आरो जेरै जोंनि थुनलाइारि बादायलायनाय बा थुनलाइ सोरजिनायफोर बेफोरबायदि मोजां मोजां बा जोंहा खेला गेलेनाय जिखुनु खेला गेलेनानै जों बादायलायनाय हाबाफारिफोर बेफोर गासैबो माने जोंहा समाजारि हाबाखौनो होनजायो।
बो जों बेबायदिनो गोबां ओ रोखोमनि जों जाय आ सोरखार नङै समाजारि फसंथानफोरखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोना समाजनिबो जोबोद खामानि माने गोबां खामानि मावबाय थायो आरो समाजनि मोजांनि थाखाय।
नोंगौ नोंथां।
जोंहा आ गथ'फोरखौ जेब्ला आ बिथांमोना फरायसालियाव फरायबाय थानाय समावहा बिथांमोननो ओ जेबो रां लायालाबानो जोङो बिथांमोननो ओ फोरोंथाइ होनाय। जोंनि बिजाबफोरा मानि बेफोरबादि फोरोंथाइ होनाय। बा जिखुनु खेला दुलानि ओ बिथांमोननो फोरोंथाइ होनाय। बा जिखुनु ओ मोब्लिब गोहोनि ओ दारा बिजाब बानायनाय जिखुनु माने ओ ओंखाम संग्रा ओ बेबायदि ओ बिदि जिरादफोर राननाय फैसा बा रां लायालाबानो ओरैनो आरोना फ्रियावहा होनाय बेफोरबायदि आरो गोबां रोखोमनि दं आरो बेबायदिनो हमना ला थै थैनि बादा दागायनाय माने ब्लाड बेंकनि बादा बेबायदि बादा बानायनाय आरो माने ब्लाद बेंक गासैबो भलन्टियारिलि बाय औ ब्लाड डनेसन केम्प बेबायदि आरो ना बिदि बानायनाय बेफोरबो गासैबो समाजारि खामानि आरो मालाबा जों नुनो मोनो ओ माब्लाबा ओ बेबायदिनो सोरखार नङै समाजारि फसंथानफोरा मालाबा जों माने फ्रि मेडिकेल केम्प बानायो आरो ना माने देहा फाहामथायनि थाखाय औ बेबायदि गामि गामि थांनानै बिथांमोना देहा फाहामथाय लाहोयो आरो ना गामिनि सुबुंफोरखौ
औ।
जेरै गामिनियाथ' बांसिनानो जोंहा गोरिब गुन्द्रा जायो नालाय मोनहाथ' रां रुफानि आंखाल थायो। बिथांमोना मोजां देहा फाहामथायबो मोननाय जाया। थ' बेखायनो बेबायदि खामानि जोबोद बेबायदि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। औ दा बिदिनो ओ नोंथाङाबो एसे ओ बेफोरबायदि एसे मोनथिगौ बा एसे फोरमायदो बिदिबा
औ नंगौ नंगौ। नोंगौ नोंथाङा दा बुंलांबाय जे माने जोंङो समाजारि हाबा मावनायाव सासे सुबुं हिसाबैबो जों मावनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंङो माने मोनसे आ फाद जानानैबो मावनो हायो आरो दा बिदिनो जों नुबाय जे जोंनि ओनसोलावनो गोबां माने बिदि आफादफोर दङ जेनेबा सुबुं सुबुं जानानै हारसिङैथ' गोबां खामानिखौ मावनो हायो बिनि अनजिमा गैया आरोना बिनि सिमा गैया। जे माने आं बे खामानिखौ मावनो हाया होननानै नाथाय आफादखौबो जों नुयो जे गोबां मावो जेनेबा माखासे आफाद फोर थायो नन गभारनमेन्ट अर्गेनाइजेसन जेनेबा एनडि अ फोर थाबाय। दा बेफोरो बिदिनो सोलोंथाइखौनो बुंग्रोनोसै आंङो सोलोंथाइनि गोबां जेनेबा सामार केम्पफोर लायो आरो बिसोरो गरम बन्द' समाव बिसोरो गथ'फोर खौ बिदिनो गामि गामि एरियानि बा गामि ओनसोलनि गथ'फोरखौ बिसोरो मोनसे जायगायाव ज' जानानै गरम ओ बन्द'आव ओरैनो थायालासेै बिसोर बेयाव जयै फैनानै बिदिनो माबा मोनसे सोलोंनाय आरो जेनेबा सोरबा सावगारि आखिनो सोलोंबाय सोरबा बिदिनो दिबेट ओमफ्राय बिदिनो रायथाइफोर। जेनेबा खन्थाइफोर लिरनाय सावगारि आखिनाय। बेफोर माने फिसा फिसौ खामानिखौ आरोखि जेनेबा आर्टस एन्ड क्राफ्ट बेफोर थाबाय। जेनेबा जे बुस्थुआ बिसोरनि थाखाय सोलोंथायाव हेफाजाबबो होगोन आरो गावसोरनि जिउ दानायावबो माखासे प्रेक्टिकेल खामानियावबो खामानि होगोन आरो बेफोरो दा बेफोर खौबो लानाय जायो ओमफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो बिदिनो जे जोंनि ओ बांसिन बिदिनो ओ सरखारि नङै आफादफोरा जे सुबुंफोरनि देहानि बागैबो जोबोद खामानि मावो जेरै नोंथाङा होनदोंमोन जे माने गामि ओनसोलफोराव थांनानै खना खना गामियाव थांनानै जेरै बिसोरो ओ सुबुंफोरनि देहानि फारसे खामानि मावहैयो बिदिनो एवेरनेस केम्पफोर लायो बिसोरो गोसार होनाय माखासे मेलफोर लायो। जे बेयाव थांनानै जोंङो माबायदियै जेनेबा माखासे मुलिफोरखौ माबोरै जानांगौ माबोरै थानांगौ माबायदि जानांगौ जेनेबा बिदिनो ओंखामफोर जानायनि आगोल आखाइ सुनाय बेफोर माने गुदिनिफ्रायनो फोरोंनाय जायो आरो माखासे खामानिफोरखौ औ। दा बिसोरो बिदिनो ओ देहा फाहामसालि फोरसिम फैनो माखासे रांखावरि उसुबिदानि थाखाय फैनो हाया। ओमफ्राय गारिफोरबो खारनाय जाया मा माखासे गामियाव दा बैफोर गामियाव बिसोर थांनानै बिदिनो ब्लाड टेस्टफोर लाहैनाय मेलेरिया माखासे बिदिनो बेरामफोरनि बिसोरो मुलिफोर हैनाय बेखौ जों नुयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेन'बा दा जोंनाव जोंनियाव मिथिंगायारिफोर जेंनाफोर फोयोब्ला जेरै ओ दैबाना रानस्राव बेफोर जानाय समफ्रावबो बिसोरो गोबां डनेसन बिदिनो अनसुंथाइफोर होयो आरोना जे माने औ खना खनलायाव दैबाना जाबायनो दा बेयाव जानो लोंनो जेबो गैया बाजारफोरबो बन्द' अब्ला बेयाव बिसोरो बिदिनो माइरं जाग्रा ओ थाव, संख्रि, बानलु बेफोरखौ रानना हैनायखौ जों नुयो आरो। दा बेफोर खामानिखौनो जोङो माने औ जेबो मोनफिना लाबोयनो जों बेफोरखौ मावनायखौ जों नुयो आरो दा बिदिनो गोबां बर' समाजावबो गोबां बिदिनो आफाद दङ जे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो ओ दिहुनबोनाय बा जागायबोनाय दा बेफोरबो बर'नि सोलोंथाइनि फारसे गोबां खामानि मावदों जेरै बिदिनो दाथ' जोंनि समाबो दा बन्द'नि बा गरम बन्द'नि सम जाबाय दा बेयावबो फरायसालियाव थांनानै बिसोर बिदिनो ओ सामार कचिं बा गरम बन्द'नि सोलों-सोलोंथाइनि मावबादा बेफोरखौ लायो आरो। जेनेबा गु जि थाखोफोरनि गथ'फोरखौ माने मोजां माबोरै मेट्रिक बा मेट्रिक आनजाद बेफोरबायदि गिदिर आनजादाव मारै मोजाङै उथ्रिसारनो हागोन बेफोरनि थाखाय माखासे सोलोंथाइनि मावबादाफोर लानाय जायो औ। दा बेनिनो जोंनि गोबां ओ जे नोंथाङा होनबाय बिदिनो देहा फाहामसालियावबो खायफा सुबुंफोरनो थैनि गोनांथि जायोब्लाबो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे सुबुंफोरानो गावबाागाव थांनानै होयो अब्ला बिसोरो मोनसे ग्रुप बा बिदिनो मा होनो जेनेबा जयैनो सावरायलायनानै बै सुबुंखौ माबोरै हेफाजाब खालामनो हायो बेनो औ औ। बेनि फारसेबो माने खामानि मावनाय जायो आरो। दा जोङो नुयो बिदिनो दाथ' ओ ससियेल नेटवार्कनि बा मोब्लिब बा मबाइल बेफोरनि जुग जाबाय दा बेयावबो जों नुयो जे गोबाङानो ससियेल मेडियायाव हगारना होयो। जोंनि औ जोंनि जायगायाव नैबायदि जादों नैबायदि ओ खैफोद जादों दा नोंथांमोननि मदद नांगौ दा बेफ्राव बेयावबो जोङो माने मदद खालामनो हायो आरो जेरै सोरबाफोर बेराम आजार जादोंबा फाहामथायाव गोबां रां रुफानि गोनांथि जादोंब्ला बिसोरो जेनेबा किउआर बेंक डिटेल्स बेफोरखौ फोसावना होयो आरो दा बेयावबो जोङो एसे जेनेबा जों बै सुबुंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय जों बेफोर खामानिखौ जोङो मावनो हायो आरो।
बिदिबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। औ दे बिदिबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।